आ
औ नोंथां
खादों नोंथाङा
औ खोनागासिनो दं नोंथां
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथांनाव आङो कल खालामनाय जाहोन न बेनो नोंथां जोंहा एसे फिथाइ सामथायाइफोरनि सायाव जा फिथाइ सामथायाइ जानायनि सायाव बेयाव एसे सावरायलायसिनो द हामा नोंथां
औ औ नोंथां दे
औ बिदिब्ला नोंथां नोंनो जागायजेनदों नामा नोंथां।
आदसा आं जागायनोसै नङा होमबा
औ नोंथां दे
औ नोंथां दा बेनो फिथाइ साम फिथथाय होनोबा जोंहा बुहुत जातनि फिथाइ सामथायाइ नुनो मोनो नङा होमबा आरो आरो बांसिन बांसिन जोंहा गामि ओनसोलाव बांसिन नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां
औ आरो दा बुंनो थाङोब्ला फिथाइ सामथाइया जोंहा बहुद माने आ देहानि गांनाय उखैनायफोरखौ माखासे समाव बहुद हेफाजाब होयो आरो आरो देहाफोरखौ थाजिम लाखिनाय नङा होमबा बोलोै हो बोलो जाहोनाय माने बहुद माने देहानि देहानि दावगानायफोराव माने बुहुत हेफाजाब होयो। दा बुंनो थाङोब्ला दाथ' गोलोम बोथोर नङा होमबा? ओ दा गोलोम बोथोर दा गोलोम बोथोराव बुहुत माने सुबुंफोरा माने बुहुत ओ लोरबां जायो दा बाहा दा बाहाय जोंहा बहु फिथाइ सामथायखौ जांगौ जायो दा दा फिथाइ सामथाय बुङो बा जोंहा ओ खान्थाल दङ। नङा होमबा? थाइजौ दङ। लिसु दङ,
औ नोंथां।
गोबां गोलोमोबा सोरबा सोरबा जोंहा मा खालामो ओ लेबुनि रसबो लोङो। नङा होमबा?
नोंगौ नोंथां।
दा फिथाइ सामथाइखौ जोंहा ओ बायनांगौबो गोनांथि गैया। नङा होमबा? जोंहा गामि ओनसोलाव गामि ओनसोलाव न'खर न'खर बारि बागान दंखायो। नङा होमबा? दा बेफोराव बे फोराव जोंहा बांसिनानो ओरैनोसो गोलैना थानाय जायो। दा गोदोथ' जोङो ओन्दैयावहाय जोङो गोदो ओन्दै समाव ज' ज' ज' ज' ओंखारलायनानै सोरनि न' सोरनि न'आव मा दङ। नङा होमबा? ओ लिसु दं नामा, खान्थाल दं नामा बिदिखौ बांद्रायथ' जांबां हा बांद्रायथ' ओ जाजोबनो हाया जाहैबाय न'खरसेया। नङा होमबा? दा बै न'खरफोराव आग्लाय दङबा जोङो एकदम माने गेलेनानैनो जोङो माने बियै बियै जाहैयोमोन आरो।
नोंगौ नोंथां।
औ दा जोंहा गोदो बिनि थाखायनो बेमाराबो आजारबो जायामोन। गोदोहाय माने फिथाइ साम थाय जे बोथोराव जे फिथाइखौ मोनदों बेखौनो माने जोङो जाजोबोमोन आरो।
नोंगौ नोंथां।
दा बेनो माने फिथाइ सामथाइजों जोंहा माखासे ओ ओ इंख्रिफोरबो जायो । नङा होमबा?
औ नोंथां औ नोंगौ।
जेरखम जोंहा खान्थाल बेगर होन । नङा होमबा? ओमफाय थालिद थालिद। थालिरखौ जोंहा ओरैनोबो जायो नङा होमबा फिथाइखौ?
नंगौ नोंथां नंगौ।
बिनि आरो बिनि फिफाङा जोंहा ओ जायनाखि मा होनो थालिद फस्ला बेखौबो जोंहा ओंख्रि जाजायो नङा होमबा? औ आमफाय जोंहा बेनो दङ ओ बैग्रि दङ नङा होमबा? दा जोंहा बैग्रि होन थाइस्रि होन बेफोरखौ जोङो मा खालामो ओ बोथोरावथ' बोथोर जोंहा गोथाङैबो जायो गोमोनैबो जायो। नङा होमबा?
नंगौ नोंथां।
बिनि उनाव जेब्ला बोथोरा जोबो अब्ला जाजानायनि थाखाय जों मा खालामो बेखौ ओ आसारबो खालामना दोनो।
नोंगौ नोंथां नोंगौ सैथो।
दा जोंहा माने बोथोर जोबबाबो सिन्था गैया आरो जोंहा माने आ-आसारखौ आसार जायनाखि बानायना दोनो माने बायदिसिना होनानै नङा होमबा ओ भिनेगार बायदिसिना मस्ला थस्ला होनानै बेफोरखौ बानायनानै बथलाव जोबनानै दोनो आरो। दा दा बेफोरखौ जोंहा माने ओ बोसोर बोसोर जाबाय थानो हायो ओ गाज्रि जाया आरो जोंहा ओंखामजोंबो जायो बेफोरखौ। नङा होमबा?
औ नोंथां नोंगौ।
दा बिदिनो माने फिथाइ सामथाइया जोंहा माने ओ ओ गुबुन जायगानि माने लाबोनाय जेनेबा आजिखालि बाजार ओनसोलावथ' बुहुत मोनो। बोथोरनि सिगांबो जोंहा मोनो जेरखम थाइजौ होन आनारस होन आंगुर होन बेफोरखौ जोंहा माने बोथो थोरनि सिगां मोनो बाजारफोराव नाथाय बेफोर आजिखालि गासिबो माने मुलि लगायनाय माबा लगायनाय जाजोबबाय नङा होमबा दा बेफोरखौ जाबा एखमबा देहायाबो खथि जायो नङा होमबा ओंखायनो बाजारफोराव बायोबा माने एसेफोर नायनानै लानांगौ जायो नङा होमबा
औ नोंथां
औ दा जोंहा बेफोरखौ एसे साननांगौ जाहैबाय आरो आजिखालि दानि जुगावहाय माने बेमार आजारफोरा बेफोरनिफ्रायबो सोलियो फैयो नङा होमबा बायहेरानि बुस्थु बायबार बायनांगौबा जोंहा साबधानबो जानांसिगौ दानि जुगाव दा बाहाय जोंहा बेनो न'खरफोराव जोंहा गावबा गाव न'खरफोराव बारि बागान दंखायो दा बेफोरखौ जोंहा गोसोबायदि हान आरो जा ओमफ्राय जेसेबां आगलायो आगलायोबा जोंहा बाजारावबो फानहैयो नङा होमबा आरो गोदोनिफ्रायनो जोंहा नियम दंखायो जोंहा सोलाय सोल' खालामनाय नङा होमबा जेनेबा मोनसे नखर नखरावहाय थाइजौ दङबा गुबुन मोनसे न'खराव जुदि लिसु दङबा जोंहा सोलायलाय लायो नङा होमबा जेनेबा फैस फैसा रां रां नांलायलाया जेनेबा आं बेनो आं बेनो हरबाय बिसोरो आंनो हरबाय बिदि माने सोलायलायो आरो गोदोनिफ्राय दाबो ओमफ्राय बेफोरो जोंनि बर' गामिफोराव सोलियो आरो माने नोंनाव दंबा नोंनाव दंबा आंनाव दंबा माने हरथ'लायनाय बिदिबो सोलियो आरो ओमफ्राय बेजोंनो संसार जाबोलायगासिनो दा बेनो फिथाइ सामथाइयाव माने ओ बहुत दङ मख'जोबनो हाया नङा होमबा हाग्रायावबो फिथाइ सामथाइ फिथाइ मोनो जोंहा जोंहा मिथिंगाजों सिथाबना थाखानाय नालाय माने फिथाइ सामथाइनि आंखालानो गैया आरो जोंनाव दा बोथोर नायै बोथोर जोङो जायो नङा होमबा आरो जानांगौबो देहाखौ नाय देहाखौ थाजिम लाखिनोबा
दन
दे नोंथाङाबो होमबा माखासे फिथाइ सामथनि बादै मिथियोबा एसे खोन्थाहरदो
जागोन दे नोंथां नंगौ नोंथाङानो नथाङा बुंलांनाय बिदिनो जोंहा जोंनि ओनसोलफोरावबो गोबां माने फिथाइ सामथायाइ जाग्रा दं माखासे फिथाइ सामथाइ बे खौ जोङो न'आव गायनानै जायो बा मोनो आरो गुबुन माखासे फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो हाग्रा बारिनिफ्राय खानानै मोनजायो नङा होनोन गाव हारसिंै रज'नाय नङा होमबा नोंथां जेरै जों जोंहा गोबां मुख'आवनो हाथावैथाव थ्रावैबो माने फिथाइ सामथाइफोर दङ जेरै खनि होननाय दङ आरो बिदिनो लिथि आरो थाइजौ खान्थाल गोबां माने बेफोरबायदि फिथाइफोर दं आरो नोंथांा जोंहा फिथाइ सामथनि बेलायावबा जेराव जों बेफोरखौ माने गोदोनिफ्रायनो नुबोखायो नङा म आरो दां स्टेसनारिफोरा गोदोनिफ्रायनो दंखायो जों बेफोरखौ जाखायो दा नाथाय जोंना बेनो बेफोरखौ दिहुननाय खान्थिफोरा एसे सोलायनो हमदोंसै ना थ सोलायबायानो गो मसि फोर गाव गावनि न'खर सालायनो बा जिउ खांनायाव फैसा खामायनो थाखाय माखासे सुबुंफोरा माने बेखौ गाज्रि रोखोमै माने गाज्रि नेम आदब खायदाजों बेखौ दिहुनो नामा नोंथां जेरै गोबां माने मेडिसिनफोर बाहायनानै बैफोर फिथाइखौ फिथाइ फिथाइया बोसोराव खनसेल' थाइखायो आरो बै बोसोराव खनसेल' थ थैबाबो जोंनो बेखौ जानो थाखाय मानि फिसानिफ्राय देरनानै गिदिर जाहोनो थाखाय जोंनो गोबां सम नांगौ जायो बैफोरबायदि फिथाइफोरखौ बै माखासे गाज्रि आदब खायदाजों दिहुनग्रा जायनाखि सुबुंफोर बिथांमोना बेखौहाय खम साननि गेजेरावनो मान बानायनानै दिहुन आरो नोंथा होमबा? आरो बैफोर बायदि फिथाइ सामथायाइफोरखौ माने हाथाय बाजार नोगोर सहरफोराव फाननानै गोबां बिसोर रां खामायो नोंथां। आरो बेखौ बेखौ जों गासैबो मोनथिखायो जे माबा मोनसे मेडिसिन बाहायनानै जेनाखि फेदेरनाय फिथाइफोरखौ जायोबा बे जोंनि खहा जाखागोन होननानै जोंनि सावस्रिया खहा जागोन होननानै मिथिखासेयावबो बिथांमोना बैफोरबायदि बिदि माने आदब खायदाजों माने दिहुनो आरो नङा होमबा?
औ द
जाय आदब खायदाया सोरबा सासे सुबुंनि जिउनि बेसेनजों समान जायो नङा मानोना जाय जोंखौहाय माने जोंनि देहा सावस्रि खहा खालामो दा। बिदिनो गोबां नुनो मोनसै जोङो हाथाय बाजाराव फाननाय गिदिर गिदिर जेनाखि थाइजौफोर लिसुफोर बा खान्थालफोर जों बेफोरखौ नुनो मोनो। नाथाय जोंनि गामि ओनसोलनिया बेनो नोंथां मोजाङा मानो होनना बुोब्ला जोंहा गामि ओनसोलफोरावहाय हारसिङैनो रज'यो जों बेखौ गायनाङाबो देरबाथाय जों बेखौ जोथोनबो लानांगौनि गोनांथि गैला नङा मा नोंथां?
औ नोंथां
जनो बोसोरै माने बे थाइबाय थाहागोन फिथाइफोरा जों बेखौ खानानैल' जानो हा खानानै खानानैनो‌ जानो हाबाय थायो। जों बिखौ फिफां डिजिटाल लानांगौनि गोनांथि आं गैला
औ द
बेयावबो जोङो गामि ओनसोलफोरावबो आथिखालाव नुनो मोनसै गामिनि माखासे आबादारिफोरा जेनाखि जेरै बैग्रि बिलाथि खाथि बैग्रिफोर लाबोनानै बेनि बागान खालामफैनायखौ जों नुनो मोन्दों। नबा नोंथां बेखौ गोदोनि समाव थ' मानि जों उन्दै उन्दै समफोराव जों बेफोरखौ नुनो मोननाय जायामोन नङामा नोंथां? गोबां खम नुयोमोन औ नाथाय दा जोंनि ओनसोलफोराव जोंनि आबादारिफोराबो बेफोरखौ माने आबाद खालामनायखौ जों नुनो मोनदों नङाबाथ' जोंना जेना हाग्रायाव रजानाय बैग्रि न' मानथाम बेफोरनो मानि जोंना गोबां मोनखायोमोन गामियावनो गोबां माने बैग्रि बिफांफोर थाखायो जोंहा
औ औ
खानानै जाबाय थानो हायोमोन। लोगोसेनो जोंहा फिथाइ सामथाइ होननानै बुङोब्ला गोबां दंबावो थाइबेंखौबो जों फिथाइावनो बाहायबावो जायखौ जों बेनिखायनो बेखौ जों गोथोंङै जानो हायो ना नाोमबा नोंथां थाइबेंखौ जोङो ओंख्रिबो जायो बा गोथाङैबो जायो गोथाङै सालाद फोजायो आरो जों आथिखालाव हटेलावबो गोबां होनाय नुनो मोनो बेफोरखौ सालाद महरै थिग बिदिनो जों हा आरो दंबावो गोबां फिथाइ सामथाइफोर जेरै हमना लादो माबाफोर औ नोंथां रैमालि रैमालि जोङो गावनो खिन्थु बेखौ आबाद खालामनांगौ जानानै फैयो नङा मानोना जों बेखौहाय आबाद खालामनायखौ जों नुनो मोनो। हारसिङै अबेबा हाग्रा बारिफ्राव रजानायखौ जों बेफोरखौ गोबां खम नुनो मोनो आरो। माने एसे मोननो थाङै माबा जायो बेफोरो फिथाइ सामथायाइा माबाया रैमालिया मानिे सिगां समफ्राव नुयोमोन नाथाय आथिखालावथ' नुनो मोनला आबादखौबो गोबां खम खालामो सुबुंफोरा दा नोंथां बिदिब्ला जोंहा समाबोथ' जाबाय नङा होमब्लाा औ नोंथां बिदिब्ला उननि समफ्राव लोगो मोनफिनगखौ होनना आसा खालामबाय आं नोंथां
औ दे आसा खालामबाय उनाव रायज्लायफिनसै देथे दे गोजोनथोंसै